हेलौ औ नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां
आङो बे समाव ओरैनो दं नोंथां
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना नोंथां
नंगौ आङो थारैनो बे समाव नोंथांजों सावरायनो थाखाय सम दङ
औ आं नोंथांनाव मोनसे सोंथिनि ओ सोमोनदै बा मोनसे बेसादनि सोमोनदैसो फोरमायनो ओ बा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ नंगौ
जोंनाथ' बर' हारियाव गोबां रोखोमनि दानाय-लुनायफोरखौ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोर दानाय लुनायफोरनि सोमोनदै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन थारैनो। नोंगौ बर'फोरा आं बेखौनो बुङो मोनसे ओ खुब आसुगुर गोनां ओ बर' आइजोफोरनि आखाइया खुब आसुगुर गोनां। मानो होनोबा जेराव बिसोरो ओ मावनाय-दांनाय, जानाय-लोंनायजोंल' थाबथानानै थायाखै बिसोरो। गावसिनि गाननाय-जोमनायखौबो गावसोरनो सोरजिनानै लादों जेब्ला बर'फोर नि गेजेराव सोदोमस्रिया जागायदोंमोन जेराव बिसोरो। गावसिनि
ओ मोदोमाव गाननो थाखाय सि बेफोरखौ बर'फोरा माने गोबां। गोथौ साननाय मेलेमनि गेजेरजों बेखौ सोरजिनानै लादोंमोन जेराव बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि गाननाय दख'ना नङा होनब्ला नोंथां बेयो बुहुमनि मादावनो आथिखालावबो
रावनिजोंबो गुबुन हारिनिजों गोरोबा होननानै जों बुंनानै लानाङो। दा गुबुन हारिफोरया गोरोबनाय गोनांफोरखौ जों नुनो मोनो। हारिया गुबुन गुबुनबाबो नाथाय बिसोरनि गाननाय सि स्टाइल डिजाइन बेफोरखौ जों गोरोबनाय मोनो। नुनो मोनो नाथाय जों बुहुमनि मादाव। दासिमबो जोङो बर'नि दख'ना बायदि गाननाय जों ओ आलदा रोखोमै मोननो हाया दा बेनि थाखाय जोङो प्राउड फिल बर' हारिया मोनसे सोदोमस्रि गोनां हारि होननानै। दा गाहायै दख'ना जेरै बर'फ्रा आं बे मोनसे खोथाखौसो रायखांनो लुुबैदों बे दख'ना सावरायनायनि सिगां गोदोनि समाव बर'फोरा मोनसे बाथ्राफोराव दंमोन जेराव हौवाफोरखौ माने ओरै होनोमोन जाय हौवाफोरा ओ खदाल दोनो रोङा सिखा बिखुं दोननो रोङा हालौवनो रोङा बेफोरबायदि हौवाफोरखौ माने सेन खबायाइ जेखाइ हेबनो रोङा बेफोरबायदि हौवाफोरा माने हिनजाव मोननो गोब्राब जायोमोन। जाहैदों समाजाव आरो हिनजावफोरनि गेबो बेखौ मोननो ह जेरै उम सासे हिनजावा जुदि संनाय खावनायजोंल' ओ जाया बिनि थाखायनो ओ बिसोरो ओ ना गुरनो रोंनांगोन सि दानो रोंनांगोन आरो माखासे समाजनि आबादनि सोमोन्दो थानाय खामानिफोरखौ मावनो रोंब्लासो बे हिनजावखौ थाबैनो माने गुबुन न'खरनि हौवनो नायनानै लांफैनाय जायोमोन आरो नोंथां जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ रोङा थाब माने हाबा जानो मोनामोन होननानै जों खोनानो मोनो आरो बिनिखायनो आं सानो बर' हिनजावफोरा माने ओ न' बिमा बिफानि न'आव थानाय समावनो बिमा बि बिफायाबो बै फिसाजोफोरखौ जोबोद माने जोथोनै लाना नानै बेफोरखौ फोरोंनाय जायोमोन दा गाहायाव जोङो नुनो मोनो गथ'फोरखौ जों गामियाव नुनो मोनदों जोंबो लोगो जाय समाव जोङो गेलेनाय सम जेराव ब्रै बोसोरनिफ्राय लाना नै स्नि दाइन बोसोरसिमनि गेजेराव सासे उन्दै गथ'आ हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा बिसोरखौ उसुं खना खना जेर बिमानि आग्लायनाय सि दानानै आग्लायनाय खुन्दुं बेफोरखौनो खाज्रायनानै
खुन्दुंखौ ज' खाथुमनाय दोननाय मोनफाथिनो फाथो थिलियाव दा बे फाथोथिलियाव साथुमनानै लाबाय आरो बेनिफ्रायनो बिमाफ्राथ' सि दाखायो नालाय बेखौनो सुदाम दानाय जायोमोन आरो नों सुदाम दानायायखौनो आंबो सानो माने बेनो गिबि जोंनि बर' समाजाव बर' गथ' गथ' हिनजावसाफोरनि सोलोंजेननाय नङा होमबा जि दानाया बोरै जायो बोरै सोङो बेनि सोमोन्दै माने बिसोर बेयावनो एसेबाबो नलेजखौ मोनग्रोखायो आरो आं बेखौ सानो आरो
दा जि दानाय खामानिया आं सानो गोरलै नङा दा जि दानो थाखाय जों गाहायै साल साल खुन्था नांगोन ओमफ्राय जोंनो माबा नांगोन ओरै माखु नांगोन खुन्दुंखौ लांनाय लाबोनो थाखाय थार्ड नांगोन आरो जोंनो औवा माखासे सोरजिनानै लानाय जेरै गनसि बालेब आरो जोंहा नो खननो थाखाय बै हासुंखौ मा होनोमोन नोंथां बै नो मा ओ मा होनोमोमोन बेखौ नो नों हासुंखौनो होनोमोन खोमा नो हासुं औ औ औ नो हासुं नांगोन आरो बिदि जेन्थोर नांगोन माखु आरो सोरखि नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबादि बिराद बुज्रा बिराद बुरजा नांगौ मोनसे सि दानो थाखायबा बिराद बुरजा आइजेंनि गोनां जायो दा बेफोरखौ सोरजिनानै लादों जोंनि बर'फोरा मिथिंगायावनो मोननाय जेरै औवा दंफां बेफोरजोंनो मोनसे महर होनानै सोरजिनानै लादों आरो आरो जोंहा रासोबो नांगौ जायो जेराव रासो गैयाब्लाबो जों दंख' थख' थख' खालामनो हाया आरो बानगोजा फुथुल आरो गरखा माबाखौ खुन्दुंखौ गुवार गुसेब खालामनो थाखाय गरखाबो गोनां जायो दा बेफोर मोन फ्रोम माने मोनसे गैयाब्लानो बे मोनसे जि दानाय हाबाया जाफुं नाय नङा होननानै आं साननो हायो आरो बे समाव दा बेफोर गा जोंनि बर'फोरा बर' हौवाफोरा आरो बर' हिनजावफोरनि साननायनि सिगां समनि जाबायदि दिहुननाय राहा बेखौ सानखांनानै बेफोरखौ मावनानै सोरजिनानै लादों आरो नोंथां
दा बर'फोरा सोरजिनानै लाखांनायनि उनाव जेरै खुन्दुं नङा होमबा नोंथां खुन्दुंखौबो बर'फोरा गाहायै एम्फौ फिसिग्रा हारि दा बे हिसाबै हिसाबै आं एम्फौनि सल'खौ सोंदों खोन्थानि एम्फौखौ जों बर'फोरनि गेजेराव माबोरै सौफैया बेनि सल'खौ एम्फौखौलायनो गोदोनि आबै आबौमोना बुङो दाउखा बे दाउखाया बेसोरसो होफै होफैदोंलायनो जोंनो बर'फोरनि गेजेराव खेबखांनानै लानानै फैदों दा बेनिफ्रायनो बर'फोराबो बै एम्फौफोरखौ फिसिदों दा बिनि सल' ओरैबायदि बिदि जाहैबाय फिसिदों नोंगौ थिग आसे आथिखालाव फिसियो दा जेब्ला एम्फौआ जुदि मोननानै फिथोब थोबबाय आरो जेब्ला गारहैनाय बैयो इन्दि देन्था नङा होमबा नोंथां इन्दि हैनाय जायो बे एम्फौआ देरै देरै देरनानै मोनबाय फिथोब थोबबाय दा बे समावबो इन्दि देन्थायाव माने हाजार नों मोजां मोजां मोजां बासिखौ सालिखौ नायनानै गारहैब्लाबो इन्दि देन्थायाव दाउखानि थाखाय जोङो थांफाथारो जाहैदों दाउखानो दाउखा होफैनायखाय बे दाउखानि थाखाय दाउ दाउखानि मुङाव एम्फौआ थांफाथारो जाहैदों बेबायदि होननानै जोङो बर निफ्राय खोनानो मोनो आरो गोदोनि माखासे आबै आबौफोरनिफ्राय माने बे एम्फौखौ दाउखाया होफैदों नालाय आरो नों फिसिदोंब्लाबो नों दाउखानि थाखाय बे थांफाथारगोन आरो गारहरफाजागोन आरो बे बे बायदि होनो आरो बे मोनसे सल'आ गोलावमोन नाथाय आं सुंद'यैनो फोजोबबाय दा जोंहा बेखौ जेरै थावख्रि लुनानै फिथोबखौ एसे एम्फौ फिथोबखौ जिरबाय जिरनानै एम्फौ फिथोबखौ रुबाय रुनानै थावख्रि लुनाय जायो बेनि ओमफ्राय जोङो खुन्दुं जमा खालामनानै सोंनाय जायो नोंथां बेनिफ्रायसो जोङो जि दानो हायो आरो बेनि उनाव अनगायैबो जोङो गाब गानाय बेलायावबो आखा फाखा जेरै दंफां बिगुर बिलाइ बेफोरखौ सायख'नानै गाब गानाय जायो बेनिफ्राय जोङो खुन्दुङआ गोदो समावथ' माने गैयामोन नालाय बै खुन नोंथाङा सिनायोना खुन बिफांखौ
औ सिनायो नोंथां
औ दा बे खुनखौबो बर'फोरा मा से उल खुन्दुं दानो थाखाय गुदुंसि दानो थाखाय माने ज' माने जेरै एम्फौनि इन्दिखौ थुननाय जायो बेबायदिनो थुननानै सि गुदुं सोरजिनायाव माने बाहायदोंमोन आरो नोंथां सिगां समाव समाव औ
बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेराव सि दानाया जागायदोंमोन आरो आथिखाल आथिखालाव गोबां माने आगर गाब होनानै जों खुन्दुंनि मोननो हानाय बाजाराव बायनाय खुन्दुं मोननो हाबाय लेक्स बेफोरबायदिखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा बे बे सुंदर सिखम थानायावनो एसे नोंथांनि मोनदांथि सि दानाय बेनि बागै फोरमायहरनो थाखाय आं खावलायहरनाय थाबाय
बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनायखौहाय दानानै लुनानै गानोमोन होननानै जों मोनथिनानै मोनो बर'फोरा गोबां रोखोमनि दानाय लुनायफोरखौहाय गावनि आखाइजोंनो दानानै गानोमोन जेरैबायदिहाय जोङो मोनथिनानै मोनो जे बर'फोरा दानो लुनो थाखाय गोबां रोखोमनि आइजें आयलाफोरखौ गावनि आखाइजोंनो बानायनानै लायोमोन जेरैबायदिहाय खुन्दुंखौहाय जोङो हि दानो थाखाय खुन्दुंखौ गावनि आखाइ जोंनो बानायनानै लायोमोन नोंथाङा बुंखानाय बादिनो बेफोरबाददिनो इन्दि इन्दि बिलाइनिफ्राय जा दिहुननानै लानाय जोंनिया लाथा एम्फौ बे लाथा एम्फौनिफ्रायनो मोननाय बे खुन्दुंफोरखौहाय जोंनि बर'फोरा थुननानै बेखौहाय जि दानो थाखाय थियारि खालामनानै लानायखौबो जों नुनो मोनोमोन बेफोरखौहाय जोङो खुन्दुाव
दा नोंथाङाखौ माबाखौ खोन्थानो हागोन फोरनि सिनि आगरफोरनि मुंफोरखौ
औ औ गोबां रोखोमनि जोंनाथ' बर'फोरावहाय बर'फोरनि आइजोफोरा गोबां मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय गोबां गुबुन गुबुन आगरफोरखौहाय जिफोराव होनानै लायोमोन बेफोर आगरफोरानो जाबाय लाइ आगर बे बेफोरबायदिनो थाइगिर बिबार दाउथुब मेगन हाजो आगर दिंखिया आगर बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आगरफोरखौ खौहाय जोंनि मिथिंगानिफ्रायनो बानायनानै लानाय आगरफोर दं आरो बेफोरबायदिनो जोंनि जियावहाय समायना रमायनाहै आगर एरखांनानै लानायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनदों नोंथां बिदिब्ला थ' जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होनोमबा
औ नंगौ
आसा खालामो आरो नोंथांजों उनावहाय बेफोरबायदिनो मोजां मोजां बाथ्रा सावराय
नंगौ थारैनो दे बिदिब्ला नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय
औ
औ दे
बेफ्राय